हेल'
औ नोंथां खोनादों।
मा खालामदो नोंथां?
आङो उन्दुनानै दंलै नोंथां।
अ।
खोनादों नोंथां।
नोंथाङा फ्रि नामा नोंथां?
औ फ्रि नोंथां।
औ फ्रिबा माने नोंथांजों ओरैनो दसे मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ। माने आं नों नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव माने सावरायनो सानदोंमोन आरो। आयदायानो जाहैबाय जे जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु बर'नि गेजेराव सोलिबोबाय थानाय माखासे बाथ्रा भावफोर जेरैबायदिनोखि सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम, ओमफ्राय बिदिनो थुरि नुब्ला बाथि गारो, बेबायदिनो अखा खोरोमनाया हानो रोङा बेफोरबायदि जिथु बाथ्रा भावनि सायाव माख माखासे बर'फोरनि माखासे खेंसालि बाथ्राफोर जे हाबनानै दङ' बै बाथ्राफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां बिदिनोथ' हागोन हानायालाय जि नुदों एबा खोनादों बेनि सायाव आं फोरमायनो नाजागोन। गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुनो मोनो जों नोंथाङा फोरमायलांबाय थुरि नुब्ला बाथि गारो मिथिगोरो ओ बिनि अनगायै जों बिराद मोननो हायो बिदिनो गोजौआव मोफौ गाहायाव बाहागो खौ जों मोननो हायो बेजों लोगोसे थुरि नुब्ला बाथि गारो बिदिनो जों ओ गुबुन मानसिफोरा बिदिनो ओ आं दा बुंनो सानदों जे ओ गोजौआव मौफौ गाहायाव बाहागोखौनो बुंगोन आं बिदिनो जों सुबुं माहारिफ्राथ बिदिनो माबा मोनसे मोनैनि सिगां जों एबा सानैनि सिगां एबा जो माबा मोनसे बुस्थु ओ लानायनि सिगांनो जों गिबियावनो जोङो सायख'नानै लायो एबा बाहागो लायो। जों जाफुङा बेफोरखौ फेलेंनाय जाबा जों जों नुनो मोनो आरोना बिदिनो गोजौ बागोखौ बिदिनो जों फोरमायनो थ बेनि अनगायनो जै गोजौआव बाहागो गायाव गोजौआव मोफौ गाहायाव बाहागो आरोना। दे जों नुनो आथिखालाव बर' समाजाव ओ बिदा फंबाइनि गेजेराव बिदिनो ओ जेब्ला बिमा बिफा न'खराव रुंसार जालाङो एबा न'खरनि सुबुंफ्रा आ गाहायैबा न'खर सालफ्रा जेब्ला गेजेराव बिदिनो नांला बंसा बिदिनो नांलायनायखौ जों नुनो मोनो जाय आ बिमा बिफाया गालांनाय बिनो हा फैसायाव जोङो बिमा बिफा रंजा जायैनि सिगां जों बाहागो लानायखौ नुनो मोनो आरो। जेब्ला नखरनि बिमा बिफाफ्रा एबा गायामलायगिरिफोरा बेफोरखौ नां नांसाब खनानै नांलाय खमलाय खनानै न'खरनि संसार जालाय समाव फिाफोरा बिदिनो नुनो मोन बिदिनो बि नस जायोब्ला बिदिनो उनावसो मिथिनो मोनोदि बाहागो लाना दोननाय एबा सिनानै दोननाय बिदा फंबबाय नांलाय खमलाय जाग्राफ्रा उनावसो मिथिनोदि बिफाफोरा मा खालामना बे मिथियो आरोना उनाव से बिदि सिगाङावनो बाहागो लानो खालामदोंमोन नालाय नाथाय एसे उनाव फेलें खालामना गालाङो बेफोरखौनो जों थि बुजिनो हायोदि बर' राव जों बांसिनखौ नुनो मोनो ओ सिगाङाव जों बाहागो लायो नाथाय बिनायाव जोङो फेलें जायो आरोना। बिदिनो। मानो होनबा जोङो ओ आखाइ आथिंजों मावासिनो जोङो ओ खुगाजोंल' बुंबाय थानाय जायो नाथाय जों जेब्ला आखाइ आथिंजों मावनांगौ जायो अब्लासो जों बुजियोदि जोंनि ओ जाफुंनाय खामानि नाथाय जों खुगाजोंल' बुंगासिनो बेफोरनो ओंथि नोंथां ओ बिदिनो मौजि अ मोननो हाबावोदि बिदिनो ओ अनला ओंख्रैयाव आगान थाया बेखौबो जोंनो हायो। अनला खारानो थाया सोरबा सुबुङा। अनला खारैयाव आगान थाया माने बेजों लोगोसे आं बेयो जोंनि बर' राव बिदिनो दंबावो बे मोनसे जुनार सायावनो आं एसे फोरमायनोसै बिदिनो जेब्ला अमाया गाग्लिखांङो आरो गाग्लिखांनानै जेब्ला अमाया गाग्लिखांनाय ओ बिदिनो सैमा गाग्लियो नाय जेब्ला बिदिनो मोनथिनो मोनोदि अमानि आगान नुवा नाथाय सैमाया आ बेयाव जों मोनथिनो मोनदि सैमायासो नाम लायो अमानि आ बिनि उनाव सैमासो नाम लायो आरोना बेफोरखौ जोङो बेजों जों रुजुनो हायो। अ बिदिनोथ' जों थाखाया माब्लाबाबो। मानो होनोब्ला बिदिनो ओ सासे सुबुंनि मोजां गियान गुन बेफोरखौथ' जों मालाबाबो नुनो मोनखाया। ओ सुबुं फ्रा आथिं गाज्रि गाज्रि मानसिनि सुबुंफोरखौ अ अ जेब्लाबो जोङो सोरबा सोरबा सानो सासे सुबुङा मोजां होननानै नाथाय बिनि गुनखौ जों मालाबा नुनो हाखाया गोमानै थाखा बे नोंथां आं दा नोंथाङा आ बिनि अनगायै फोरमायलांबाय नोंथाङा बिनि सोमोन्दै आरोबाव माखासेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा गोदो गोदाय ओफ्राय जेसेबां ओ सोलिबोदों बेफोर बाथ्राखौ आं मुंफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ औ औ। जिहेथु बाथ्रा बावनि सोमोन्दै जों दायो औ नोंथां ओं जिथ' जोङो बाथ्रा भावनि सोमोन्दै सावरायगासिनो नालाय। जि थच बाथ्रा बाव होननानै बुङोब्ला थ' जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे गासैबो सुबुङानो जिहेथु बाथ्रा बाथ्रा बावखौहाय जितु खेंसालियै फोरमायनो थाखायसो जिहेथु बे रावखौहाय बाहायनाय जायो जेनेबा सोरबा सासे जुदि सुबुंखौ जोङो थोंजोङै बुङोब्ला हयथ' बेहा गाज्रि मोननाय जानो हागौ गोसोआवबा गाज्रि मोननो हागौ बेनिखायनो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जिहेथु थोंजोङै बुंनो गोनां जायो आरो आरो बै थोंजोङै बुंनाय रावफोराव बा बै बाथ्रा बावफोराव जितु जोबोद गोलाव ओंथि हाबनानै थायो हयथ' जों बुंदों जानो हागौ जिहेतु ससे रावावनो जों बुंनानै फोजोबदों जानो हागौ खिन्थु बे ससे रावावनो गोबां ओंथिफोरा गोथौ गोथौ ओंथिफोरा जे हाबखुमाना थायो आरो जेरैनिखि जों बुंनो हायो ओ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननाय मोनसे बाथ्रा भाव दङ बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों जि थ' जोबोद गोथौ मोनसे हाबनानै दङ। बेवहाय जिहेतु हिनजाव गोदाननि आखलनि बाथ्राखौ जिहेतु फोरमायदों जेरैबायदिनिखि जोङो हाथायनिफ्राय जिहेथु गोदानै बायनानै जानाखि सिखा लाबोयो बे सिखाया जोंहा फार्स्ट समावहाय इसिबां जिहेथु गोबौ जाया जों माबा मोनसे मुवा बेसाद फोर दानोब्लाबो बियो बौवा बौवा जायो उनावहाय जों बेखौ जिहे दानै दानै दाननानै जेब्लानाखि सम जालाङो ओं ओं जेब्ला सम जालाङो सप्तासे सप्तानैै बा मास मोनसे जाहैयो होमबा जिहेतु बे सिखायाथ' बेसे गोबौ बिनि गुनखौहाय जोङो मिथिनो हायो आरो थिग बेबायदिनो बेलायावबो जेब्लानोखि गोदान समावहाय जेब्ला हिनजाव गोदाना हौवानि न'आव फैयो अब्ला बे समाव जोङो बिनि आखल आखुखौ जिहेथु मोनथिया इसिबां मोनथिया जायो हयथ' हिनजाव गोदाना लाखुम-लाखुमानानै थायो माने गावनि आखल आखु गासिबो गुबै आखल आखुखौ जिहेतु देखायजोबा नाथाय जेब्ला सम जालाङो लासै लासैनो। होमबा जों लासै लासैनो जेनेबा बै हिनजाव गोदाननि आखल आखुफोरखौबो जोङो मोजां ना गाज्रि बेखौ जों हमनो हायो आरो बे बे खौ रुजुनानै जिहेथु औ बे रुजुनानै जों जिहुथु सिखा गोदाना सान दानथाम हिनजाव गोदान दानथाम बे बाथ्रा बावखौहाय जिहेथु जों बाहायनाय जायो आरो आरो जों नुनो मोनबावो जे थुरि नुब्ला बाथि गारो होनाय मोनसे जिहेथु बाथ्रा भाव दंबावो बे बाथ्रा बावनि गेजेरजों सरासनस्रायै माखासे ओ हिनजाव गोदान नायनायनि माखासे ओ मा नेमखान्थिफोरा जिहेथु बेयाव हाबनानै दङ जेरैबायदि जिहेथु बबावबा न'खराव जेब्लानोखि हिनजाव हाबा जानो गोनां जिहेथु हिनजावसा थायो होमबा जों बेवहायसो थांनानै जिहेथु ओ हाबानि सोमोन्दै रायथिहैयो बेखौनो जिहेथु थुरि नुब्ला बाथि गारो होननाय जिहेतु बे बाथ्राखौनो बेवहाय फोरमायदों आरो आरो गुबुन फारसे जोङो जिहेथु नुनो हाबावो जे ओ गराय नुब्ला सिं बायो बिदि होननाय मोनसे जिहेथु बाथ दंबावो बेनि गेजेरजोंबो जिहथु जबोद थि फोरमायदों आरो गराय नुब्ला सिं बायैनि गेजेरजों ओ जेनेबा जों बबावबा थांनो ओंखारबाय बबावबा थांनो ओंखारनाय समाव जिहेथु जों बबावबा गारि मथरफोराव जिहेतु आरामै गाखोना थांनो मोनबा जों गोसोखौ मोजां मोनो गराय नुब्ला सिं बायो होननाय बे बाथ्रा बावखौ जिहेतु फोरमायदों आरो ओ बुंनो थाङोब्ला जे जोङो गोदोनि समावहाय जिहेतु आबै आबौनि समावहाय जोङो बाथ्रा भावखौहाय गोबां सुबुंनि खुगा खुगा जों जिहेथु बाहायबोनायखौ नुबोदोंमोन खिन्थु आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला जों आथिखालनि बाहायनायनि बेलायाव जिहेथु जों जोबोद खम नुनो मोनसै आरो माने आथिखालनि सुबुंफोरा जिहेथु बैफोर बाथ्रा बावफोरखौ जिहेथु जोङो बांसिन बाहायबांला खिन्थु सानैसो गेदेर गोलावफोरखौल' जों बाहायनायनुसै खिन्थु जों गामि गामि जिहेथु नायोब्ला बैफोर बाथ्राफोरफोरखौ जों आथिखालाव बाहायनाय नुनो मोनला आरो जिहेतु बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जिहेतु आबै आबौनि समाव बेखौ जोङो गामि एरिया बा गामि खालायावसो जोङो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आबै आबौनि खुगायावसो जों बांसिन नुनो मोनोमोन खिन्थु आथिखालाव जोङो बै बेफोर जिहेतु बाथ्राफोरखौहाय जों इसेबां नुनो मोनला आरो बाहायनायखौ जिहेतु सासे सानै गेदेर गोलावफोरखौल' जों बाहायनाय नुसै बुंनो थाङोब्ला जों आथिखालाव जिहेतु बैफोर बाथ्रा भावफोरखौ जों बिजाबनि गेजेरजोंसो मोनसै आरो जिहेतु खुगा खुगा बाहायबोनायखौ जों इसेबां नुनो मोनला ओ नोंथांमोननि हालामावबो बा नोंथांमोननि ओनसोलावबो जिहेथु बेफोरबादि बाथ्रा बावफोरखौ गामियारि बेलायाव बाहाय बाहायथिखौ नुयो नामा नोंथां
औ बिदिनोथ' नोंथाङा बुंनाय बदिनोथ' बाहायनायखौनो नुनो मोनला होनोमब्ला दानि जुगाव जों बेफोरखौ बाहनाय मानो होनब्ला नोंथाङाथ' बुंदोंदि खेंस्ला बुंनाय जाय ना नाथाय दानि जुगाव जोङो सोरबा सुबुंखौ खेंस्लायै बुङोब्ला गाज्रि मोननायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो गावबा गावनि गेजेराव नांला बंसा नांज्लायनायखौ नुनो मोनो मानो होनबा हिंस्ला रावखौ दानि जुगाव बायनाय मानो होनबा खेंस्ला राव बुङोब्ला सासे सुबुङा दुखु मोनो नाथाय बिनि ओंथिखौ बुजिना बुजिया मिथिया बाथ्रा फावो जेब्ला जों खेंस्लायै बुङो बेखौ बुजिना मिथिया नाथाय जों सासे सुबुंखौ बुङोब्ला जेसेबां गाज्रि मोनो नाथाय जों बेनिखायनो दानि जुगाव बाहायनाय जाया मानो होनबा दानि जुगाव सोलोंथाया जौगादों नाथाय सोलोंथाइनि जुगाव बाथ्रा फावखौ बाहायोब्ला एबा खेंस्लायै बुङोब्ला बुं औ जों बायनायखोनो नुनो मोना नाथाय मानो बायनाय जाया जों बेखौ सानबाबो सानख'नो हाया आरो
औ औ औ औ दे होमबा नोंथां नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। दे बिदिब्ला नोंथां।
औ औ।